खुलुमबाय नोंथां। मा खालामदोंमोन बा?
ओरैनो दङ।
अ आङो नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि गथ' जोनोम जानायनि सोमोन्दै रायलायनो सानदोंमोन। रायलायनो हागोन ना? जोंनि बर' समाजाव जोनोम जानायनि बागै होनो ब्ला बर' कसारि न'फोरा माबा मोनसे थिरांथा नेम एबा आसार खान्थि मानिनाय नुनो मोननाय जायो आरो। गथ' जोनोम जानायनि उनाव थाफाग्रा गामिनि मानसिफ्रा दोंसे आवा खुन्दुंजों गोरलैनि थुनाय गुदियाव खायो आरो बेनि गोजौआव गोबौ औवा खाथि मालजों एबा दाबा गोबौजों हास'यो गथ' जोनोम जाखांनायनि उनाव आरो
औ
आरज' आरज' हिन्दुफोरनि बायदिब्लाबो जोनोम समावथ' थाफ्लायग्रा आइजोआल' गोरलैनि उथुमायखौ हास'नो मोनोमोन आरो। ओमफाय बर' कसारि समाजाव बायदि रोखोमनि बोसो न बाथ्रानि गोहोमथि थानायनि थाखाय बयनोबो उथुमाय हास'नो होजोबनाय जाया। मानोना गोरलै गथ'नि गोरलै गथ'नि उथुमाय हास' ग्रा मानसिया गथ' गथाय गोनां जानां जानांगौ आरो रान्दि एबा बालदा मानसिनो उथुमाय हास'नो होनाय जाया। एबा मोना होननानै फोथायो आरो।
औ
बेनि अनगायैबो आखाइ गोखा आखाइ गोदै आखाइ गोखै बुंनाय बाथ्राया बर' समाजाव दङ। दङ आरो बेफोर बाथ्राया उथुमाय हासुनायावल' नङा। बारिनि मैगं खानाय फाथै लाइ खानाय आरो जुमाय संनायावबो नुनो मोननाय जायो बर'फ्रा फोथायो आरो। जायफोरा बारिनि मैगं फाथो फाथैखायोब्ला जामबि हाबो जौगा रोङा बि सोरो आखाइ गोखा होननानै बुङो। एबा फोथायो आरो। जायफोरा जौ सङोब्ला गोखै आरो बिसोरखौ आखाइ गोखै बुंनाय जायो जौ सङोब्ला गोखै जायोब्ला आखाइ गोखै आखाइ गोखै होननानै बुंनाय जायो। आखाय गोखा मानसिया गोरलैनि उ थुमाय हासोयोब्ला उथुमायनि गाराया थाब राना होननानै फोथायो आरो। नाथाय बे गथ'खौ खाब्रां आरो राबा गोनां जायो होननानै फोथायो। आखाइ गोखै मानसिया उथुमाय हायोब्ला गाराया थाब रानबोआ नाथाय गथ'आ थांनानै थायोब्ला राव गेस्रेम जायो होननानै फोथायो बर' हारिया आखाय गोदै मानसिया उथुमाय हायोब्ला बे गथ'आ थांना थायोब्ला रैसुमै गोदै राव रायज्लायग्रा जायो होननानै फोथायो आरो बर' समाजाव। बांसिनानो आखाइ गोखाजों गावनि फिसा गोरलैखौ उथुमाय हाहोनो नागिरनाय नुनो मोनो। मानोना उथुमानि गाराया थाब रानोब्ला बिखुङाव बानानै न'खरनि हाबा मावनो हानाय जायो। हास'नाय उथुमनायनि आद्रा सासेखौ मा उन्दुना उन्दुग्रा न'आव न'नि मोखाङाव हाखर जावनानै जायो आरो गवालपारा जिल्लानि सानजा ओनसोलनि बर'फोरा उथुमाय ससे गोजौ गोजौआानाव ससे गोजानाव लांनानै हाखराव लासैयैनो फबहैयो। गोजौनिफ्राय जाब्रा गारनानै फोब्ला गथ'आ देरब्ला बागदावग्रा जायो होननानै फोथाय सायो बर'फोरा बर'फोरा आरो।
औ।
बुथुमाय हास'खांनायनि उनाव गोरलैखौ दै दुंब्रुदजों थुखैनाय जायो आरो सि‌ गोबा गोरान बनानै संग्रायाव फुथुयो। गोरलैनि थाखाय जिस्रि गोबा नांगौखौ लानानै बर' समाजाव सोलिनाय बाथ्रा फाव दङ। बाथ्रा भावा हौवा नायगिरो। न' बां हिन्जावा नागिरो हैैस्रि हेबा। बेबायदि बाथ्रा फाव दङ आरो बर'आव।
ओम
बिनि उनाव दोंगु दुब्रि हाग्रा बिलाइ गोथां थुलुसि दालाइसे सनानि आसस्थाम सनानि आसथाम गैयाब्ला दुब्रि देन्थाखौ आसथाम बायदि थन्नानै बेफोर गासैखौबो खुन्दुं आवाजों फाननानै आबुं दै दैहुआव एबा दैमा बिलोनि फ्राय लथासे दै लाबोनानै दुब्लि एबा थुलसिजों गथ'खौ न सारस्रिनानै बुंनाय जायो ओइ गथ' नों बा गोदोमामोन बांगाल ना जंगाल गार'ना गंगार हारसा ना नेपाल दिनैनिफ्राय नों जाबाय बर'। बिदि होननानै बर'फोरा बुङो आरो गथ' जोनोम ज गोदान गथ'खौ।
गोरलै गथ'नि गाहाम हास्थायनानै न'खर मोदायखौ दाउसा मासे हाथारनानै बाउनाय जायो आरो बोरलि न'खरनि बोरलि धोरोम फुजिग्रा बर' न' रा गोरलैनि उथुमाय सिरिब्ला इन्दि फिथोबाव सोनानै गथ'नो गोदोनायाव गानहोनायबो जायो। गोरलै गथ'आ थांनानै थायोब्ला जोनोम जानाय आरो उथुमाय हानाय समाव उथुमाय हानाय समाव थानाय हिनजावफोरखौ हिनजावफोरनो बोसोरसेनि उनाव जौ ओंखाम जाहोनानै साहा मोननायनि सहाय मोननायनि दाहारनिफ्राय उदां खालामनानै जायो आरो। गथ'आ थैबाय--बायोब्ला जौ बेदरल' जाहोयो लोंहोयो दी खालामाब्ला थाबनिफ्राय उदां जाया। होननानै बर'फ्रा फोथायो। गथ'आ गेदेर जायोब्ला बर' समाजाव ओंखाम दौजेनन्नाय नेम गैया। गथ' मोनफेरिनि बिमा बिफाया फिसा हौवा मोनाबा ला बा बोसोर बैसोआव बिमानि हेफाजाबै खानाय हहोनाय गथ'नि गोलाव जिउ हास्थायनाय जायो बेखौ आरजावफोरा सुराकरन होननानै बुङो बे सुराकरन बे आरज खान खाथिया बर' समाजाव गोहोम गोग्लैदों आरो नोंथाङाबो बुंनांगौआ जोब्बायमोन नोंथाङाबो आंजों माबा मोनसे गोसो दंमोन नामा
नोंथां आंबो माने गोथै गारनाय बर'फोरनि माने गोथै बे सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
बर' हारिया माने बर'फोरा माबायदि गोथै गोथैया उनाव मा जा मा मा नेम खान्थि बानायनानै गारनाय जायो बा भबिनाय जायो आरो फबैखांनायनि उनाव मा बायदियै न'खराव फोथारनाय जायो एबा सारादु खुंनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायलांनो सानदों नोंथां
औ दे फोरमायनो हागोन
मानसिया जोनोम जाबाय जेब्ला सानसे थैखागोनना नोंथाङा थिग बेबायदि बिदिनो थैनायनिफ्राय जों रावबो बारग'नो हाया बे थैनायाव जोङो माखासे बर'फोरनि गेजेराव मा होनो गोथैखौ गारहोब्ला गारहैब्ला आरो मा माखासे नेम फालिनाय नुनो मोनबोदों बेफोरखौ बुङाब्ला मा होनो गोथैनि बै जिउमाया माने सोरगो बास मोनहैया सोरगोफुरियाव थाङा होन्नानै फोथायनानै लायो आरो नोंथां बेखायनो नि गेजेरावबो सोरबा थैब्ला सिगां सि सिगां माने गामिनि रायजो राजाफोरखौ लेंंहरो आरो बे गोथैखौ गारहैनो एबा बै गोथैनि न'खराव थांनानै खौरां लाहैनो थाखाय ओमफ्राय आरो बे गोथैनि न'खरनि मानसि होनो बाय बाहागिफोरा मानो खौरां हरो गोथैखौ खौरां हरो आरो खोन्थाहरो बेनि उनाव गोथैखौ सिथ्लानि खोला फारसे गोथार लिरस्लिनानै लिरस्रानानै आरो थालिर थालिर गाजोला माने सिंखावनानै औवानि बैसां सायावमोनानो दारहा होनानै गोथैखौ खोलाहा खरसा खालामनानै फुथ'यो आरो सिथ्ला गेजेराव गोथैखौ दैजों बिलेस्रांनानै होयो ओमफफ्राय थाव फुनो खर' खानाय खाना होयो बेबायदि आरो मोदोमफ्रु बेफोरबायदि बायदिसिना थाव मोदोमग्रा फुननानै हरो गोथैनो दिहुनखांनायनि उनाव एसे मोदोमखौ दैजों बिलेखांनानै आरो ओमफ्राय मानसिया मानो मानो गोथैनो थैनायनो माने जाहोहरनो थाखाय मा होनो ओंखाम संनाय जायो ओ दाउ दाउ सिथारनानै ओंख्रि संनाय जायो आरो। आरो गोथै सोनोबो माखासे मा होनो हरफानायबो जायो दो दोख्ला हरफ फानाय जायो ओंखाम ओंख्रि संग्रा आरो दाउ मासे हरफानायबो जायो आरो बे नेम दङ थैनायजों हरफानाय। ओमफाय संखांनायनि उनाव ओंखाम ओंख्रै मा होनो गोथैनो आरो संखांनानै गोथैनो संनायाव जोङो माखासे नेमफोरबो फोरनाय दङ हालदै होनो मोना आरो आगदा आखाइजों एरनो मोना आग्सिजोंसो एरनानै संनाय जायो आरो गोथैनो। ओमफाय संखांनानै सिथ्लायाव गोथैनो दौवो बाय बाहागिफोरा दौवो आरो गामिनि मानसिफोराबो दौवो आरो बेखौ दौनायखौ जोङो मा होनो फाख्रि बिलाइजों दौनाय जायो दैफोरखौ ओमफ्राय ओंखामफोरखौ आगसिजों दौनाय जायो आरो उनाव गासिबो दौखांनायनि उनाव मानो गोथैनि बिसांखौ मानो बानायनाय औवआव गासिखौबो लांफाजोबनांगौनो औवाखौ। थारमाने गालांनो मोना ओमफाय गोथैनो गोथै बाननो थाखाय दाननाय औवाखौ बे औवाखौ मा होनो माबायाव दस्रा खामानियाव बे सुबा औवाखौ दस्रा खामानियाव बाहायनाय जाया आरो बिदि दिनो ओ बायदिसिना औवाखौथ' बायदिसिना गोबां खामानियाव बाहायो नालाय बेयाव गोथै बाननो थाखाय दाननाय औवा सुबाखौ बाहायनाय जाया दस्रा गोथार खामानिफोराव आरो। ओमफाय उनाव जोङो गोथैनो मा होनो सि गुफुरजों खोबो बेनि उनाव माखासे नेम दं आरो खुन्दुं आवा गोजा गुस थियाव होनानै हरो बेफोरखौ होयोब्ला माखासे फोथायनाय दं मा होनो ओ थैनानै थाङोब्ला उम थैनानै उजिफिनोब्ला बै मानसिया बेबायदि खुन्दुंआवा गोजाजों गुस्थियाव गोनां हरोब्ला माने जारौरौ उ मा गुस्थि थिया जारुरु जानानै उजियो बेफोरबायदि होननाय आरो बेनि उनाव बे थालिर मा माजों खास'नानै हरो। सि गुफुरजों खोबनानै ओमफाय नख'रावबो माने खुन्दुंआवा साग्दिंनाय दं आरो। ओमफाय गोथैखौ साब्रै मानसिफोरा बाननानै खोलाहााथिं खोलाहाथिं बानलाङो आरो बेनि उनाव आरो गोथैनि लुबैनाय बायदियै सावजानो लुबैदोंबा सावो फबजानो लुबैदोंबा फबो आरो गोथैया होननाय बायदि। बेनि उनाव गासियावबो न'खरफोराव दै सान्थि सारस्रांजोबनानै खेबिसे गोथैखौ गारनानै बा सावनानै फैखांनायनि उनाव दुगैस्रांजोबनानै गोथै गारग्राफोरना खेबसे आवाथि सावस्रांनायबो नेम दं आरो ब्रह्म दोहोरोमाव बिनि उनाव गोथैनो बानलांनाय जि जोम बेफोरखौ गारफाहैजोबो आरो गासिबो गोथै फोरा गोथां सम मानो थांनानै थानाय समाव मा मा बाहायोमोन मा मा गानो जोमोमोन बेफोरखौ हरफाजोबनाय जायो आरो ओमफ्राय गोथैसालियाव गोथ थैखौ लां-लांबा हौवाब्ला खुग्लुबनानै ओमफ्राय हिनजावबा खांग्रां खांग्रांनानै आरो ओ खोलाहा खरसा खालामनानै फबनाय जायो बा सावनाय जायो। सावब्ला गेदेर फिसाया अर लायग्रोयो ओमफ्राय सेंग्रा सिख्ला बैसोआव जेनेबा थैयोब्ला बिसोरखौ थालिर गायनाय जायो आरो थालिरजों हाबा होनाय बेबायदि नेम दङ, ओमफ्राय गोथै सलियाव फाख्रि दालाय गायबोनाय जायोनो औवा बिजौखौबो थुबोनानै दोनबोयो, दाउ मासे हगारबोनाय जायो आरो बेयाव। ओमफाय बिनि उनाव थैखांनायनि उनाव बेबायदिनो आवाथि सावखांनायनि उनाव जि साननि उनाव न'खरा लानाय बायदि जेन'बा दाहा गारनाय जायो बेखौ खायसे खायसे जायगायाव सारादुबो होननाय जायो बुङो आरो। सोरबा जि साननि उनाव लायो सोरबा हानाय बायदि लायो आरो खायसे खायसे गामियाव जि साननि उनाव लायो। सारादुखालि माने बाय बाहागि गियासटि खुरमा गासिबो नुजाफैयो ओमफ्राय खोला फारसे गोथैनो बाउवो मा मा गोदै गोबाब